थाबथाखायो दा नोंना थाबथाखायो। दासो जाखांनानै दासो जाखांना जोंदां
मा मा ओंख्रि
थास' बिसं बिथराइ ओमफ्राय माबा मैथाजों ओमफ्राय आलु बाथोन।
बेदर गैया।
गैया।
बेदर बेदर बेदर। हा?
जाया बिदिया जाजाया हामा बिदि।
खान्थाल जानोबा फै जाम्बि जोंनाव
बा
खान्थाल दानबा फै।
दहायसो जादों जोंहा।
ज गैया जानोल' होनो ओमफ्राय फिथाइ सामथाय जाबाबो मोनानानैसो जानाय जायो जानानो मोना।
टाइमानो मोनाबा बे माइ गायनाया खोथिया फुनाय मानाया। बबाव मोनो जायफानाय
बे थांलाय फैलाय फुङाव जाबाय थांबाय फैबाय दुगैबाय जाबाय दसथाबाय थांफिनबाय आरो फैफिनबाय दुगैदोलाय मोनालायबाय।
सामफ्रोम बिनो बि नामा?
बेनो बे बेनो बे आं दुखुआनो हालासो।
मोनायाव जाखांबाय उन्दुबाय। ओमफ्राय फुङाव सिखारबाय थांबाय।
संनाङा आरो बेनो मोनसे। बेदर बालु संनांगौ। बेदरखौनो लाबोन बाबाय आं।
उ।
अयथासार बिदि आरो ना सान आयै दिनैनिफ्राय सान्दुं दुंबावदों मिथिगौ दिनैनिफ्राय अयथासार सान्दुं दुंबावदोंसो मारै बेबायदि जाखोथाय आयै आंहाथ' सोम थाबजोबखाबायलै अर सयथिबो आयु ऐथ बे बायदि आरोखि बिदिखि जाबायबायोलै सावथालानिफ्रायबो बांसिन गाज्रिसिन जासिगोन जों मान नो होमबा थाम नै माबा जोबनाय लोगो लोगोनो गैला सान्दुं दुंसिगोन आं दाख्लैनो होनबाय थाखादोंमोन गैला-गैला जै बे बुस्थुआ फैबाथाय सान्दुं दुंसिगोन होनबाय थाखादोंमोन आङो।
गैला
दानि बोथोर बाथाय बिदिनो जाखाथारो हो
जोमै-जोमै दखरसेबो गै खाला अखाफोर दां स्रां ओइनै हाथर खि अखाफोर
मा मा होनखोथाय
खि जिब्राजोब खासिगोन आंना
गाबोनहाय रासिन दुंबावगोन सो
दिनै दुंजेन्नाय ना
गस्लाखौ दहाय सुनानै गालांखादों आंहा गाबोन सुबावनांगौ।
गस्लाया सु माबानानै रानसिनासो माबा
बारा दुंदुंबाबो बारा गोसा दुंङाखै दिनै बेखायनो रानजोबाखै।
नङा बे माबानिफ्रायसो एसे माने
उम
दुंङाखैना।
मा मा होनखोथाय थाबथाला जोब बावबाय।
थेरला जोब्बाय नोंना थेरला जोबदोंलै। थेरेला जोब्बाय होनदों।
खोनायाखै।
दासो खोनाबाय दहाय थेरदोंमोन।
लामायावसो दं आंङो। नारेंआव। औ मोस
मोसौ बाददावलायदों आंङो। आं बैयावसो दंमोनबा ओमफ्राय बेयाव मोसौआ जेदोंनमोनबा बै माबाखौ थिंखौ ओमफ्राय आ गिना फैबाय ओरै
आब' आ जे
मोसौरा हो ओहो आं माबा दावराव खोनांगोन साननानैसो थाहैदोंमोन बैथिं
जागोनथाय अखाखौ अखा हाबानो जायोमोन दा मोनायाव
ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो हारसिं माबायाव लामायाव थांनांगौ हा गुन्जुनखौ लेंलांनो हायामोन
गुन्जुना उन्दुदोंसो
सिखारदोंबा आंङो गिनाय खारबोदों
गिना ओंखारलांदों आरो आं बुंहरबायनि
नों सिरिथा मोसौआ आ थिङाव बैयाव मोसौ खानाय दंमोन ओमफ्राय मोसौआ माबादोंमोन थिंआ ओमफ्राय आंङा गिना खाय मिन्थिखायानो आं मा बाय दि गियो।
खोनायाखै
ओहो मा होनदों
बिमाया खोनायाखै
थाबथाला जोब्बाय थेर जोब दों दासो खोनादों दे।
नों खोनागो ना खोनाय खै?
खोनाबाय दे दासो खोनादों दे बुंफिनदो दहायनिखौ।
बिदि रायलायबाथाय बेखौ रायलायबाथाय मानो खोनाया थाब थाजोबो खोनाबाय होननाय खौल' खोनायो ओमफ्राय। खोनाबाय होनबाल' खोनायो। ओफाय खोन्थाम
जा जारलासो। बिदिखि जाब्रायो बे गानदों होनदों आंङो। खोनाबाय?
हो?
खोनायाखै?
माबायदि जायगायाव थायो रा?
जे गानखादों होनदों आं।
फिफाङाव ना मा खो गेदावना मा होनखो?
गेटआव उम।
गेट आव? बिमाया लाय उन
जे गानखादों होनदों आं।
बिमाया उन्दुबाय?
उन्दुयाखैलै। मां ओंख्रै औ मा ओंख्रि बावदों आं सोर सोर दङ?
सानै मानसिसो सिलायाव जिरायगासिनो खोनाहैदों रायलायनायखौ?
खोनायाखै नङा सोदोंसो आङो सिरिखाय।
नों फन गाबनाय खोनादों
एसे
हो आंनाव फन हरदों ओ उर्मिला उर्मिला।
सो
होत सोर दंबावो जों गामिनि।
ए मानो' हरहों बेबा?
मिनथिया। आं मोनन्थिया मालायबा मानो हरदेरदों दिसथाब दानबाय हमजाया।
न'
जाखांबाय हो
हा
जाखांबाय
मा होनदों? जायाखै जायाखैलै
ए
जायाखैनो आं जा उखैयाखैनो ओंखामखौनो जानो बालाय लांबाय आं
मा ओंख्रि?
आलु बाथोनसो।
आतसा आलु बाथोनजोंबा खथ' सोमजानानै बेसे बिबारफोरा जाब्रेलायो
जाब्रेयोब्रा ओमफ्राय आंना उदैयानो बुंगायाखै माबाखायाखै सेमगायाखै ओंखायनो आं जानोबो बालायलांदों उदै फेसेमनो नागिरदोंमोनलां जाथारा माथो माबा थुसोलाबायायबानो हाबालाबायसै
हो हो
मारै जाखोथाय औ
दहाय फैनानै सानसुआव फैबाय जों आनारस लेमबाय आनारस जाबाय ओंखामखौनो जानो हायासै ओमफ्राय
औ सान्दुंङा आयै मा जामारगोन दे अखा हाबा हामगौमोनलै ने गाबोन माइ गायनो गाबोन माइ गायनांगौ मा जागोन दे मोजां
सानदुंआव रानदो बिखुं लामहैदो
थावो दां फुननानै थांखायाबा जाला
सान्दुंआव बिखुं लामबाय था सानफ्रोमबो
मारै जाखो मारै जाखो सान नोंलाय
नै अखा हाबाबो अखा जुग जुग हाबाबो फाग्ला
आं दाख्लैनो मिथिबाय
उम्म।
जै बे जोबबाथाय सानदुं दुंखाथारगोन बे लोगो लोगोनो होनखानाय आंनि खुगाया जामारो मानो बिदि।
मोनथिखायो फाग्ला बे जोब्बाथाय माबाखायो आमथिसुवा जोब्बाथाय।
उम्म। मारै बिदिथाय
बिनि आमथिसुवानि सिगां सानदुं दुंदोंबा अखा हागोन आरोखि, ओमफाय आमथिसुवानि सिगां अखा हादोंबा सानदुं दुं
आरो आइया अखा हानाया गोबाव जाखाबायना दाख्लैनि फ्रायनो हादों गोबाव जा जाबायथ'
उम्म। बे अखा हानायावनो गायगना लाबा ला बो बोरि ना लायाबा
उम्म। सासेयाबो मानो हरा मोन नोंनावबा
मालायबा मानो हरनो बेबो रायलायदों बेयाव बाराबा बियाव रायलायनो सोंहरदों खोमा ना मालाय दा।
बेबो रायलायफिनबाय खोमा बेयाव।
खोनायासै। खोनाया खोनायासै।
खोनायाखै।
दे बुंफिनदो खोनाबाय।
दिनिसो राय दों होन्दों।
नोङो
उम्म।
दहाय रालाय हरनो होननाया रायलाय हरदों।
रायलायहर दोंमोन नेदा माबायानो हो।
दहाय रायलायनाया रायलायदों।
टावार नाङाखै दानजादोंसो।
ए नों हरा ना बे हरा
गावहरदोंमोन
ओमफाय नों हरफिनाखै
ओ
नों हरफिनाखै
हरफिनासै आं आं थाङाखैनो मा जादोंथाय
हरफिननांगौमोन
हरफिनाखै आं
बा आं बांद्राय रायलायबाय थानो बायोलै खनसे गाहामल खनसे रायलायनो मोनबानो
जाबायमोनथ' माथो दाबो